औ
औ खोनादों दा
औ खोनादों
औ औ दे होमब्ला जोङो दायो आयदा बायदियै आबहावा संरैखाथिनि सायाव सावरायनि
औ जागोन दे।
जोङो आबहावा संरैखाथि होनोब्लाथ' जोङो जोंनि आबहावाखौ जोङो माबोरै माने गोग्गोयै लाखिगोन माब्रै रैखा खालामगोन जोंनि आबहावाखौ। जों बेखौनो बुंनो हायो। खौ जोङो गिबियावनो आबहावा रैखाथि खालामनोबा आबहावाखौ जोङो संरैखा खालामनोब्ला जोङो जोंनि खाथि खाला जोंनि ओनसोलफोराव जोङो माने बिफां-लाइफांखौनो गिबियै जोङो बिफां-लाइफांखौ बांहोनांगोन। बिफां-लाइफां जोङो गायनानै लानी नांगोन। अब्ला जोंनि आबहावाया माने गुबुंले जानायनिफ्राय बारग'नो हागोन। आरो जों माने ओ बांसिनै जोङो अक्सिजेन मोननो हागोन। बेखौ जोङो बुंनो हायो नाथाय आरोबाव जोङो माने आबहावा संरैखा खालामनो थाखायब्ला जोङो। जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव जोङो प्लास्टिकनि बाहायनायखौ एसे खम खालामनो नांगोन। आरो गारि गरराय माने गारि-मथर बाहायनायखौ जोङो एसेब्लाबो माने खम खालामनांगोन। आरो थांनो हानाय जायगायाव जोङो माने साइकेलफोरजों थाबायना साइकेलफोरजों थांनांगोन। जाया माने उखुन्दै माने खुनानै जोंनि आबहावाखौ गुबुंले। खालामा। जोङो। माने सौहैनो हानाय जायगासिम माने जोङो जेसांखिनि हान्थिनो हानायसिम जोङो साइ साइकेल एबा जोङो साइकेलजों थांनांगोन एबा थाबायनानै थांनो हायोब्ला जोङो थाबायनानैबो थांनो नांगोन आरो। अब्ला जोंनि। आबहावाया माने बारहावा। जोंना एसेब्लाबो माने रैखा मोनगोन आरो जिहेतु दानि। जोङो जोबोद गुबुंले जाबोनायखौ जोङो मोननो हादों। माने ओ बिनि जाहोनावनो माने जोङो अक्सिजेना कम जालांनोबो हमदों। गदिर गदिर सोहोर। फोराव माने गोबां। माने बेमार आजार जानायखौबो जोङो खोनानो मोनदों आरो आरो बेनि थाखाय जि गारि गराइ बाहायदों माने बांसिननिफ्राय बांसिन कलकारखाना लुदों आरो बेनिफ्राय बांसिनै बांसिन उखुन्दै गदों बेफोरनि गाज्रिनि थाखाय जोंनि अक्सिजेननि। गोब माने जोबोद खम जालांनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दं दा जोङो बेफोरखौ संरैखा खालामनो थाखायब्ला जोङो माने जोबोद प्लास्टिकनि बाहायनायखौ खम खालामनो नांगोन आरो माने जि जायगा जायगा माने दंफां गैया बिफां-लाइफां गैया। फां-लाइफां गायनानै बार हावाखौ गोगो खालामनो नांगोन। कलकारखानानि गनाय उखुन्दैफोरखौ जोङो माने एसेमाबो माने बेफोरनि बाहायनायफोरखौ जों खम खालामनो नांगोन। जिहेथु जों जोंनि बारहावाया आबहावाया उखुन्दै एबा बे प्लास्टिक बायदिसिनाजोंोंनो माने गोबां गाज्रि जायो आबहावा होनोबाथ' जोङो गासैखौबो हा बार दै बेफोरखौनो जोङो लानानै गासैबो आबहावा जायोथ' बेनिखायनो जोङो माने दैमा-दैसाफ्रावबो जोङो प्लास्टिक माने लेथ्रा मुवा गाज्रि मुवा फोरखौ जोङो गारनायफोरखौ माने बन्द' खालामनो नांगोन आरो दैफोरखौ गोग्गो खालामनो नांगोन बेफोरनि दैनिफ्राय गाज्रि मैला बेसाद गारनायखौ जोङो बन्द' खालामनानै बिनि गाज्रिफोर बुस्थ थु नुयोब्ला जोङो दैफोरनिफ्राय जोङो बोखांनानैसो गारनांगोन। ओ जाहाथे दैयाबो माने गोग्गोयै बोहैनो हाथों। लोंजानाय जाथों बे बेफोरबायदि जोङो खालामनो नांगोन आरो। आरो हाफ जोंनि हाफोरखौ रैखा खालामब्लासो जोङो मैगं थाइगं बायदि गायनायफोरा जोङो मोजाङै जागोन। जोङो बायदिसि सिना आबाद खालामनानै जोङो मोनजानो हागोन। थ' बिनि खायनो जोङो माने आबहावा संरैखाथि खालामनाया दा आथिखाल मुगायाव माने गोबां माने गोनांथि जानानै फैदों होननानै आं सानो आरो। नोंथाङा बेनि सायाव माबा फोर बुंगोन ना?
औ नोंथाङा होननायबायदिनो जोंना आबहावा आबहावा संरैखाथि होनब्लाथ' जों मिथिखायो नङा होमबा? आबहावाया जोंनि बेसे गोनांथि जेनेबा आबहावाया गोग्गो नङाब्ला जों थांना थानायाव सुबुं माहारिया थांना थानायाव बेसे ख स्थ' जायो बेसे खहा जायो बेसे जेंना जायो नङा होमबा? जोङो आबहावाखौ गोग्गो लाखिनांगौ बे बेखौथ' जों मिथिखाबाय माबायदि गोग्गो लाखिनांगौ बेखौ नोंथाङा फोरमायना होबाय अब्लाबो आं फंनोसो बुंनोसै जों आबहावाखौ गोग्गो लाखिनो नो थाखाय नोंथांङा होन्नाय बायदि औ बिफां गायनांगौ नङा होमबा दं बिफां लायफाङा जोंनि सुबुं माहारिया ह गारनाय कार्बन डाइ अक्साइड बेखौहाय गाव बोजबना लायो। बेनिफ्राय ओ बिफां लाइफांफोराहाय हगारनाय अक्सि जेन गेसखौ जों सुबुं माहारिफ्रा थांना थानायाव बाहायो नङा होमबा? बिसिबां बुहुमाव जेसेबांखि बे आबहावाया जोंनि आबहावायाव गाज्रि मैला उखुन्दैफोर बायदिसिना गाज्रि गेसाव गोफोन सेवना थानाय बे फोर गाज्रिफोरखौ माने दंफां लाइफाङा माने मोजां खालामो आरो जिहेथु माने गोरान‌ जायगाखौ‌ गिसि सि खालामो बोरि जायगायाव बिबायदि जेनेबा एसेबां माने रानस्राव रानस्राव मोजां नङा बेफोर फोर जायगायाव माने जोङो बिफां लाइफां गायोबा बैफोर जायगायाव जेराव गायोब्ला जोंना बेफोरबायदि जायगाफ्रा माने हाज लाबोयो आरो बेबायदिनो जों मोनथिना मोनो नङा होमबा जोंना मौसिनरामानो बयनि बयनिख्रुय बांसिन अखा हाग्रा जायगा गा बेयो माने मोनसे हाजो जायगा जिहेतु बेवहाय दं बिफां लाइफांजोंनो जोंना आबुुं आरो। औ दंफां लाइफांजों जेनेबा जों गोग्गो खालामनो हायो बेखौ मोनथियो। थाजिम खालामनो हायो बेखौ मिथियो। बेनि अनगायैबो नोंथाङा होननाय बिदिनो जोङो गोबां माने जोंनि गारि मथर बाहायनाय जाय जोङो इन्जिन जेनेबा मेसिन फोर सालायनाय जों बेफोर जोंना आजिखालि जोंना आथिखालाव माने गोबां कलकारखाना जायफोर जों कम्पानि होनो बेफोरबायदि गोबां गोबां बानायदों। बेफोरनिफ्रायबो उखुन्दै ओंखारो गाज्रि दै ओंखारो माने बेफोरनिफ्रायबो जोंना आबहावाया खम जायो आरो जों बेफोर खौ माने खमायनांगौ बेयाव माने जोङो खमायनोथ जों थांना थानो थाखाय माबा मोनसे नङा माबा मोनसे नांगौ नङा होमबा? कलकारखाना गुदियाव माने गोबां दंफां बागान बानायनांगौ आरो जोङो। रफोरा जोंनि माने बुहुमाव आबुङै गोसारनो हाया। बिनि अनगायैबो जोङो आरो जोंनाथ आथिखालाव गोबां प्लास्टिक बाहायो नङा होमबा? नों माबा मोनसे दख दुखानफोराव बायनो थाङा मानो गलाफोराव थाङा मानो जोङो प्लास्टिकआवसो जों प्लास्टिकखौनो बांसिन बाहायो आरो। आरो जों बेफोरबादि प्लासतिक बेखौ जोङो हायाव गारना दोनब्लाबो बे सेवा बेनि अनगायै बेयाव जों आरो बेखौ सावबाबो जोङो माने बिनिफ्राय गाज्रि उखोनदै ओंखारो। बिनिखायनो जोङो माने फोरखौ बाहाया लाब बानो जों माने मा होनो जेनेबा जोङो जिनि जिनि म'ना था बिलाइनि मना जों बिदिबो मोनो नङा होमबा? बेफोरखौ बाहायनांगौ आरो माने बाहायोब्ला जोङो माने जि एसे गुबुंले जादों आबहावाया बेखौ माने जों एसे मोजांनिफ्राय मोजांसिनाव लाबोनो हायो होननानै माने जों मोनथियो। मोनथिनायनि थाखाय नों बेफोरखौ मावनांगौ आरो आरो जोंनाथ' आथिखालावहाय बा गोबां हाबा हुखा जायो बायदिसिना फोरबो जायो बेफोराव जों जानो बि गिलासफोराथ' जोंना गासिबो प्लास्टिकनि गजा बै जोङो दा जांनानै जाखांनानै जोङो सावो सावनानै बेनिफ्राय गाज्रि गुन्दै ओंखारो आरो जों बै प्लास्टिकखौ ओंखाम जायो जोंना माने जों मोनथिनो मोनो जे खोनानो मोनदों जे जोङो प्लास्टिक बुस्थुआवहाय जों गुदुं गुदुं ओंखाम ओंख्रि जायोबा बै प्लास्टिकनि मोनामनाय जिहेथु जों बेफोर प्लास्टिकखौ मोनसे रासायनारि मुवा मुलिफोरजोंसो बानायो नङा सिङाव थांनानै माने खहा खालामो होननानै जोङो माने मोनथियो आरो बिनि थाखायनो हायो एसेनो दा जैहेथ' जोंना गय दुनायखौनि मेरला समायना समायना थोरसि ओंखारदों जायफोर सान उवान टाइमार बेफोरखौ माने जों बाहायनांगौ आरो ह'आ मैला जानाय बेखौनो मोजां ज
औ नांगौ औ
दुइ लाख नो हागोन आरो नोंसोर जोंनि आबहावा फनै जेनेबा गोग्गो लाखिनायाव जेनेबा सिगांनिफ्राय आथिखालसिम माबायदि सोलायनाय बिनि सिङाव फंनैसो बुंनो हागोन
औ औ हागोन जोङो माने नुबोगासिनो दंदि गोदोनि दिनाव आरो दानि दिनाव माबायदि मुगाजो लोगोसे समजों लोगोसे माबायदि माने जानाय लोंनायनि सायावबो लानानै बेबायदि आबहावा नि सायाव लानानै जोङो माने जोबोद सोलायनायखौ जों नुनो हायो आरो रुजुनानै नायोब्ला माने गोदोनि दिनाव माबायदिमोन दानि दिनाव माबायदिमोन गोदोनि दिनाव जोङो माबा मोनसे हाबा हुखा जायोब्लाबो जोङो थालिरनि गांखं एबा थालिरनि बिखङाव ओंखाम जानायखौ जोङो नुनो मोनो मोन। आरो थालिर बिलाइ बाय दियाव जोङो माने ओंखाम जानायखौ जोङो नुनोम हायोमोन आर रो हाबा हुखाय जाहा थे बे माने बै संजा हैबा माने बिबायद स थिकनि बांद्राय बाहायनायबो जायामोन आरो
जोङो बै समाव माने आबहावायाबो गोगोसिनमोन दंफां लाइफाङाबो बांसिनै दंमोन होननानै जोङो
औ
गोबां कल कारकाना गैयामोन। दा नांगौ नांगौनि बांसि सिन जानाय फिनखायो दा जोंनि आबहावा गुबुंले जानो गुबुंलेनिफ्राय गुबुंले जाबोनो हमगास दङ दा गोदोनि दिन बे बायद दि नङामोन दा जानाय लोंनाया जोङो थालिर बिलायफ्रावस जायोमोन। जानानै जायखौ जोङो हायाव गारफिनबा बे हायाव बे बिलाइ बायदिसिनाय सेवनानै हासार जा फिनोसोमोन थ' बिनि थाखाय जोङो बांसिन मेगं थाइगङाबो गोदोनि दिनाव बांसिन जायोमोन। जेबो रासायनारि हासारनि बाहायनांगौनि जोंना गोनांथि गैयामोन आरो। दोनि दिनाव दा आथिखालाव समजों लोगोसे मुगाजों लोगोसे सोलाय सोलाय सोलायबोबाय थ' बिफां लाइफांनि अनजिमायाबो खमाय खम बिबांनि जाबोबाय। जेराव लामास सामा न बां लुनायनि थाखाय जोङो बिफां लाइफांखौ दानसयो जायगा बर'नो न गिदिर गिदिर खल कारखाना लुयो आरो न' लुयो गबा अन बायदिसिना माने बायदिसिना खामानिनि थाखाय जोङो बेफोरखौ माने जोबोद दानसनानै बाय लांदां खालामबाय जायनि थाखाय अखानि बिबाङाबो खम जाबोबाय खरान जाबोबाय दा बेनि थाखाय जोङो आबहावा सोलायनायखौ नुनो मोनो दा बेनि थाखायनो जोङो दा आफहवा संरैखा खालामनो थाखाय गिबियाव जोङो बिफां लाइफां गायनाया जोबोद गोनां थि आरो प्लास्टिकनि खम बाहायनाय दैफोरखौ जोङो दैफोराव बायदिसिना लेथ्रा मुवा गारनायखौ जोङो खम खालामनायखौ खालामनांगोन अब्ला जोंनि आबहावाया लासैबाबो साबसिन जाबोगोन होननानै आं सानो आरो अब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबोबाय दोनसै नामा
औ जागोन नोंथां